खोनादों खोनादों थांबाय नै दासासो
अ मा जेंना जायामोन बेबा?
उम मिथिया बिदिनो थाङाखै आं नोंनो खिथा देखायहरदोंना औ
औ औ औ बेखौथ' सानदों आंबो आइआ बेयावथ' जोंनिया माबा ओरैजाय दारांगा दारांगा हालां होनो आरो जोंना खुख्लुं खुख्लुं खुख्लुं औ औ बिजनि उम बेजों बलांगुरि बिजनि बर' बाजार बलांगुरि ओ मिथिखायो खोमा ना अ ओमफ्राय नोंलाय बबेनि?
आं रौमारि
ए नै बे बङाइ रौमारि
औ औ औ।
अ बै माबा हा हा जोंहा थ' माइ गाया। जोंनि जोंहा गाया माने जोंनि खाथिफोरनियाबो गायखाया। खमार बिदिनो एसे एनै बारि बागानफोर एसे एनै हाफ्राबो बांद्राय बुरजा गैलाबया खम ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया एसे बै आथिं थोंब्रैया बेबो फैयोना मानसि गिदिरा बेनि थाखाय एसे रिक्स थायो आरो औ। बिनि थाखाय एसे गायबांला आरो दानिया औ गिथावना जायो नोङो गायनाय समाव गायनोसै ओंखारनाय समाव नोङो जेला फिथाइ मोननांगौ टाइमफ्राव माने मोनस्लाबहैया आरो बेफोरनि थाखायनो दा बांसिन माने खम जालांबाय आरो गायनो। सिगाङावथ' गायोमोन ओमफ्राय दा गायला आरो बेनि थाखायनो औ औ औ औ औ माने। जोङो जेनेबा दा गायबाय गायनायनि गेजेरावबो जों नेबायानो नेनानै नोंल'सो नेयो गुबुनाबा आरो गायला बा नोंनियावल' जमा जायोना बेफोरबायाददि जायो आरो बेनि थाखायनो दा गायला आरो गायो नैबे एसे खोला दस्रा साइदजों एसे एैया गायो जेनेबा नेनांगौ जायो खस्थ' खस्थ' दं आरो बुहुत खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरो। बेफोरबायदि ओमफ्राय दानि दिनाव नायो ब्ला औ दे बुंलाय
दानि दिनाव नायोब्ला माने
दानि दिनाव नायोब्ला माने जोङो दा माइ फोनाय गायनाय मानाय गासिबो खरसा पातथिखौ नायोब्ला माने बे बायनायजोंनो एखे होननानै जों दा माइफोरखौनो बायनांगौ जायो आरो। बेबायदि बेखायनो गायला आरो जों दा औ औ।
दोननायखौलाय जेबो खालामहैखायाना
हो हो। बायना दोननाय जाबनाय दोननायफोरखौ एखमबा फैसन बायोबा माने नायफ्लाङा आरो एसेबां माने आरो एखमबाफोर गावसोर जाथानो गोसोबाथ' फैखायो नोंनो ओंखामबाबो नागिरगोन संख्रिबाबो नागिरगोन बिसोर
बे मोब्लिबनि जेबो बेब माबा खालामाखै नोंसिनिथिं बेबस्था। मोब्लिबनि दालाय मा होनो ओरै सों।
सर्ट सोंथेनानै दोननाया बेखौथ' होनो हाया। ना बेथ' आयेननि आयेननि थाखाय बियो एक्सेप्ट नङाना गनाय थाव नङा ना बेबायदि होनो मोना औ गोबां नोंसोरथ' मायाव नैबे ससे
बै सरलपारानि हाग्रा जिं जिङाव नुदोंथ' आङो माबायाव ओ बिसमुरि माबायाव ओ जाहारबारि गामियाव।
अ बेबायदि बेबायदि माबाजों रिजार्भ जों रिजार्भजों होनाया दङ हाग्रा जिं जिंजों बे फैनाया दङ आरो बेयो। सलारजोंनो होयो बेखौ खिन्थु बे एसेबां मानि माने बियो लाखिजोबनो हाया बारो माने बेखौबो थिग टाइमाव नोङो हो मटिबायाइट थानो हायाना बेबो मानो होनबा एखमब समाव अखे बार हायो एखमबा समाव सान्दुंदुंला सलारजों। होनालाय बेखौथ' मोब्लिबो होनो हाया नालाय बेखौ सलार जोंसो होयो आरो सान्दुंदुंनाय जोंसो। से बे इनभारटार बाहायनानै बेखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय। दा बेबो माने इसेबां माने बेखौ लाखिनो हाया आरो माने समाव बारो आरो बे अखाफोर। बुरजा हायोब्ला माने बिनि डाउन जालाङो बेटारिफोरा खमजुरि जालाङो आरो बेनि थाखाय माने लाखिनो हाया बारबोयो आरो बेखायनो सौसि नों बारबोयो आरो ओ औ औ हैओइ बे गाथाबनानै फैनो हायो आरो इसिबां गिदिर बुस्थु ना बियो। माने हाजों गाजाबबाथाय बियो नारगारनो हाला आरो बेफोरबायदि। आरो दा बेखिनिल'जों हायाना बेखायनो दा बांसिनानो बिनि सि। बेयाव माने हिसाब माने फोथायनाय लाखिनो हाला। बेफोरबायदि जालांबाय आरो गावबा गाव नों न'फ्राव दासान्दिथ' आङो ओरैनो दंथ'योयनो न'आव बिदिनो जेबो। खामानि गैथ'वआ दा।
ओ खबायाइ, जेखाइ, सान्द्रि हेबनो रोङो नामा?
बेफोरखौ गैयालै आं सोलोंथाराखै। सोलोंफेराखै बेखौ ओहो ओहो सोलोंफेराखै। ओरैनो रोंगौथिया बिदिनो नों फरायनायावल'सो। थाबाय ओमफ्राय जेनेबा नों इदिनो गायनाय फुनायनि गेजेराव एसे एनै। बे जोंनि आबाद मावनानै जानाय बेलखौ जों हाबाय। ओमफ्राय ओरैनो हालेवनायफोरखौ हालेवनायखौ रोङो औ।
ए हालेवनायाबोथ' अनेक रोखोमनि थायो माबा।
दङ दङ खारहायनाय औ जेनेबा नोङो माइ गायनायनि सिगांग्रो जोङो फार्स्ट नोङो माइ गायनो। नोसै टाइमबा नों गायनोसै माने खारायग्रो लानांगौ औ खारायग्रो नांगौ हालेवनायखौनो। खारानाय होनो औ।
औ ओमफ्राय नैथि खेब माबानायखौ सामार।
सामार होनाय औ बिनि उनावसो जोङो खार माबानाय आरो बर' होनाय होनो आरो। बेखौ औ थामथिया बर' होनाय आरो गैला गैला बर' होबाथाय नोङो गाय। जाबय आरो
ओ ओमफ्राय दा बेखौनो हा गोमोनसो होनसै ना बर' होनायखौ फोमोननायसो होनसै दा दा।
बेखौनो माने हागोमोन माने हाफ मोनोननाय होनना बुङो आरो। बे बर' होनाय गोदो सिगां समफ्रावलाय बर' होनाय होनना बुङोमोन आरो जोङो फार्स्टआव होनोमोन खाराय। ग्रोबाय बिनि उनाव जों सामार होबाय माने खारायनाया माने बेसेबां गिदिर गिदिर हाखौनो माने जोङो माने। खारायनाय माने एरखुजोबनायमोन आरो बियो फार्स्ट टाइमनो माने बेखौ गुरै खालामना लाग। ग्रोरनाय आरो थारमाने बिसे गुरै खालामबा बिनि उनाव आरो सामार होबाय आरो बेखौ माने। फिसा दामफ्लेबाय आरो फिसा दामफ्लेनायनि उनाव बेखौ माने गेब्ले होनायखौ जों बर' होनाय होनोमोन आरो माने फोमोन आरो हाखौ मिस मिस खालामनाय बेखौ होनो आरो बे मोनथाम आरो नोङो सिगां समफ्रावथ' आसुफोर फैयो मोन नालाय आसुफोर फैयोबो बिदिनो आसाफोरथ'
आसु आसु फोबाबबो बिदिनो मोनथाम रोखोमनिखौ हालेवजोब नांगौ।
औ खारायग्रोनांगौ खारायनानै नोङो सामारल'सो होयो ओमफ्राय फोयो। बेल'सो बर' होलाया आसुफोरनियाव ओहो बर' होआ जोङो हाब्रुयावसो बर' होखायो हाब्रुयाव नङाबा बर' होजाया आरो
औ बे ओरैनो नै बे बेसर बेसरि फोनायफ्रावलाय बेसर आबाद मावनायाव बे माबा मा होनो सामार होनाय सामार होनायसिमल' खालामो ना बर' होनायसिम
आनो सामार होनाय मैजों जोङो बोयोना मैजों बोयोना बेखौनो साम्रायनाय होनखायो आरो फार्स्टआव जों खारायग्रोायो खारायग्रोनाय उनाव जोङो दाथ' ट्रेक्टरजोंनो खेबसेनो खारायनाय बेनो सामार होनाय जालाङो आरो दाथ' ट्रेक्टरजोंसो बांसिन मावजोबसै ना गोदोनि बायदिनो जों नांगोलजों बांसिनानो हालेवला नालाय खिन्थु नांगोलजों हालेवनाया बांसिनै साबसिन जायोमोन आरो दानियावबो नायदो नोङो सोरबा फोर माइ गायोब्लाबो खेबसेल'सो एवखांनानै दोनबाय बिनि उनावनो खेबसेलनो एवलांबायबो लोगो लोगो गायलांबाय बेफोरबायदि आरो माने दानिया माने बांसिनानो जोङो माने हरखाबै हानाय खामानि बेखौ जोङो औ औ औ गासैबो समजों लोगोसे जोङो मुगाजों माने रोंगौथिखौ बाहायलांजोबबाय सोलायलांजोब्बाय बेफोरबायदि आरो दा उम
बेनो आरो
बे ओरैनो ओमफ्राय गाननाय जोमनाय जोंनि जोंनि हारिमुवाबबोथ' जि आइटेक मोनबाय माखासे जोंनि जाग्रा लोंग्राफ्राबो जेटेक मोनबाय नोङा होमबा नोंलाय ओरैनो दानाय लुनाय बेलायाव मा मा रोंगौ नोंलाय रोंगौ
दानाय लुनायनि बेलायावथ' आङो रोंथ'नाय जायाखै खिन्थु बुस्थु बिनि बेसादफोरनि नामफोरखौ सिनायो आरो मुंफोरखौ
मुंफोरफोरखौ मि
जेरै बे गनसि इसान दानायाव गनसि नांगौ बरदांगि नांगौ रासो नांगौ माखु नांगौ
उम उम उम ओमफ्राय नोङो बै मुसाखौ मुसा सानो थाखाय ओ मुसा मुसा ना मा खुन्दुं साना दोंग्राखौ मुस्र नांगौ जेब्ला नों जि सों जेनबा मुभिन्ट होननाय नांगौ ना होमबा मुभेन्ट गोदोथ' बबिन होनोमोन औ बबिन होनो बेखौ औ आरो गोदो ओ सोरखि नांगौ दांगो लाथा नांगौ नङा होमबा गरखा नांगौ नङा होम बा आथिं थोंनै गाग्राखौ गरखा होनो बेफोरबायदि आरो थिगौआनो ने मोजाङानो ओरैनो ओमफ्राय नोङो बांसिन जोंनि बर'नि हारिमुखौ गाननाय जोमनाय बेलायाव नोङो बबेखौ साबसिन मोजां मोनो।
आंथ' बे गासैखौबो मोजां मोनो दख'ना आर'नाइ
दख'ना आर'नाइ ना
इन्दि सि इन्दि सि ओमफ्रायो माबा माथानि दानाय माइदि होनाय होनो जेखौ माइदि होनाय होनो
उम ओमफ्रा
मायदि होननायखौ आरो थान्दानो गुसु ओंख्रि गोबाब आं रोंजोबो नारजि अमा सबाइ
नारजि अमा फस्ला फस्लाजों अमा फस्ला जों साम' ओम रांजों गौनो उम जुमाय जौ बिदिफोरखौलाय
जौ बिदैफोरखौ आं संफेरनाय जायाखै रोंगोन मानो।
खिन्थु संङोबा रोंगोन आरो ने। उम बेफोर जाबाय जोंनि बर'निनो हारिमु नोङा होमबा बेयावनो हारिमुजोंनो गोलैजोब खायो बेफोरो दानाय लुनाय आसार। खान्थि गासैजोंबो धोरोमजों गासैजोंबो गोरोबनानैसो मोनसे जाथि। एबा हारि नोङा होमबा जोंनि हारिमु। बै जाथि हारिमुखौ लानानै जोंनि मोनसे हारिमु आरो आबुं हारिमु होनोब्ला बेफोरजोंनो आरो मोनसे। जाथिया थांनानै थायो ओ जाथिया थांनानै थायो राव हारिमु आरो आसार खान्थि। नोङा होमबा बेजों लोब्बा लानानै उम जेरेखम जों हा दै बार। जायखौ जों फुजियो ना होमबा बिजोंनो जोङो आ आबहावाजों मुलुगजों जोङो मिथिंगाजोंनो गोरोबनानै। गावनि जिउखौ दैदेनलांनाय आरो उम उम थांना थायो आरो। ओरैनो ओमफ्राय नोंसा न'खरफ्राव।
न'खरफ्राव जोंना माइफोथ' ज जोंहा गायनाय जायाखै गाया माने न'आव गाया आरो माने गायग्रा हायानो गैखाया नालाय एंखायनो
खिया नालाय नो दि औ खागासिनो आंङो
माथो माखौथो सोमोनांदोंमोन मा माखौ सोमोनांदोंमोन होनदां हा दा माखौ गोमोदोंमोन होनदां माखौ गोमोहाब
ओहो आं गोमोदो गोमोहाबदोंमोन होनाखै आं ओरैनो ओमफ्रायब ए ए आंखौ आंङो सोमो ए रायलायनायानो सोरजोंबा रायलायदों ना हरदेरदो नामा इख गो सानदोंमोन आंङो आं एखौ खोनासंदोंमोन आरो ओ ओ आमफ्राय दा ओंखामफोर ओंख्रिफोर संबाय ना संङाखै? ओ ओरैनो मा ओंख्रि संगोन?
ओरैनोथ' ओंख्रिया थास' आइथिंसो जागोन
उम थास' आइथिंजों माजों
थास' आथिंजों ना गोरान ना गोरान जागोन ओ
उम लकेल दाउफोर होयोबाथ' बिराद गोथाव जायो
उम जा गोथाव जायो ओमफाय नाफाम बाथोन जायाखै नोंस्रा
नाफाम बाथोन जोंहा दासान्दि जाथाराखै आरो आं बारा जाबोआ एसे खम जायो आंङो नाफामखौ बायनासो जोंहाथ' बायनासो लाबोयो नालाय बायोसो नालाय ओ गुदिथार हो ओ जायो इदिनो बोसोरफोराव खेबनै खेब थाम बिदि जाजायो आरो माने बायनायसो जायो नालाय जोंङो बायनासो लाबोनांगौ नालाय मोननो थांबांङा आरो मोनबाय थायोब्लाथ' सामफ्रामबो जानो हागौ खिन्थु जोंङो मोननो थांबा नालाय बायनो गोनां जायो ओइफोरनि थाखायनो जानायफोरा एसे औ खम जायो आरो जोंना जानाया बेफोरबादि दे बुंलाय दासान्दि आंङो ओरैनो दंथ' इयो न'आवनो जेबो जब गैथ'आ नांथ'वाखै माने साख्रिफोर नांथ'वाखै आरो आखाइयाव दासान्दि न'आव आं ओरैनो दंथ'यो खोनादों ना न'आव दंथ'यो ओरैनो न'आव दंथ'यो ओरैनो ओरैनो एसे एनै इदिनो इदिनो फिसा फिसौ ओरैनो लोगोफोरजों इदिनो माबा मोनसे फिसा फिसौ बिजनेसफोर इदिनो बायदिसिना गदिनो मावलाबायनाय जाब जुबनो एसे एनै फिसा फिसौ इदिनो लोगोफोरजों लोगो नांनानै उम उम सोरनोबाफोर नोंङो सोरनोबाफोर नोंङो गयफोर ओ गयफोर नागिरना होनाय माबा मोनसे सोरबाया बिदिनो खिथिफोरनि बेजेराव बेसर बोरमाफोर सोरबा लायोब एफोरखौ नागेरना होनाय एफोरबायदि आरो फिसा फिसौ बिजिनेसआव नांथानान दं आरो उम उम दा ओरैनो सरखारि साख्रिफोरख खौबो मोननो थांबा नालाय दङ' एफ्लाइ खालामनानै दङ' नाजागासिनो दङ' नागिरगासिनो दङ' जागोन जागोन होनो जाहां जाहाङैनो जाथ'वाखै आरो नेनानै दंथ'यो आरोखि ओरैनो सिगां समफ्रावथ' इदिनो फ्राइभेट जानला मलाफोर मावलाबोला बायबोबाय बायदि जेखौ मोन्दों खामानिफोरखौ मावबोदों फैसााल' मोनथों होननाय इफोरबायदि आरो
औ
थांनानै थानो थाखायथ' जोङो ओरैनो थाबाथ' जाया ना रांखावरियानो गोनांथि जायो नालाय रांखावरिनि थाखाय एसेब्लाबो नोङो जेखौ मोनो जे इखौ मावनो गोनां जायो आरो दे फोरबायदि औ औ समा जासिगोन आंबो नाय
र' आं दसे थानानै माबानिसै ना मा होनो ओ ओमफाय हरफिनबावनांगोन ना नोंनाव ना हरफिनबावनो नामा होनदां नोंनाव?
हरनो हागोन नोंनिया जोबाखैबा हरनो हागोन दे होमबा नों दे दानना हरफिनबानो जाबाय दे दसे थानानैसो हरनांगोन ना लोगो लोगो
जानो र' फैगोन ना मागोन नायनि
औ दे नायदो दे होमबा दे।